औ फ्रिआव दंना? खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ एसे थाबथा फैदोंमोन नालाय। नङा औ नोंथां खोनादों। खोनादों नोंथां।
अ दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
आं दा फ्रिवनो दं।
अ ओंखाम जाखांबाय नामा?
ओंखामा जाखांबायमोन औ दा बावैसो।
औ दा नोंथांआ फ्रि दङब्ला नोंथां
औ हागोन नोंथां।
दा ओ जोङो अमा फिसिनाय अमा फिसिनायनि सायाव जोङो सावरायनो सानदोंमोन ओ दा नोंथाङा ओ जोङो अमाखौ माबायदि फिसियो माबायदि फिसिब्ला जोङो मोजां फेदेरनानै दा बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोदो ।
अमाखौ जों दा बारा फिनाय जाया अमाखौ ओरैनो न'आव मासे मानै फिनाय जायो आरो । ओ बिदिनो बांसिन जोङो गुन्दै बा माइरं संनानै फिनाय जायो । आरो जोङो दानाफोरबो समाव लायनाय जायो आरो । बांसिन जोङो ओंखाम संनानै फिनाय जायो ओमफ्राय बे माइनि माइरं गुन्दै बेखौ होनाय जायो आरो बेजोंनो ओ सय मास सात मास बिदिजोंनो फानजानाय जायो आरो ।
औ
दा नोंथां नोंथांमोनाव बोरै बोरै फिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ अमा फिनाया मोनसे दोरोङारि थाहैबाय माने गोदो फिसिनाय आरो दिनै अमा फिसिनाया एसे आलादा जाबाय । ओ दा जिहेथु जोंङो ओ अमा बेदरनि गोनांथिया ओ सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो बांबोगासिनो दङ नालाय बेखायनो दा अमाखौ जोङो जेसां हायो थाब फेदेरनो नागिरो बा जोङो गोबां बिबांनि अमा फिसिनानै जोङो अमा बेदर दिहुननो नागिरो आरो दा अमा फिसिनाय जोङो आगोलथ' जोङो अमाखौ ओ जोङो जोंनि जिथु न'आव माइरं सौनाय बे माइरं सौनायनि जि गुन्दै ओंखारो बे गुन्दैजों लोगोसे ओंखाम खालायफोर होनानै बा ओंखाम सुनायनि ओंखाम रुन्दै दैजों मिलायनानै जोङो अमानो आदार होनाय जायोमोन । दा जोंनि बर' न'खरफोराव ओ गोबाङानो फ्रायानो ओ मा माफा मानै अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो । दा जोंनि जिथु ओ माइ सौनायनि गुन्दै जानो थाखाय बा ओंखाम खालाय जानो थाखाय जोङो अमाखौ फिनाय जायोमोन
नाथाय ओ दि दिनैनि मुगायाव जोङो अमाखौ मोनसे फालांगि महराव जोङो फिसिनाय नुनो मोनसै दाओ दानि गोबाङानो अमाखौ मोनसे फार्म बानायनानै फियो दा अमा फिसिनाया दिनै आरो गोबां मुलिफोरबो बाहायनानै जोङो अमाखौ गिदिर गिदिर खालामनो नाजायो
खोनादोना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों आरो नोंथांमोननाव अमाखौ मा मा जाद मा मा जादनि अमाखौ फिसिनाय जायो?
दा जोंनियावथ' अमाया ओरैनो जोङो ओ अमा हेमसियारखो बांसिन बांसिन फिसिनाय नुयो आरो। हेमसियार बा इउपि इउ पि होनना बुङो। दा बे मोननै जाद अमाखो जोङो बांसिन फिसिनाय नुयो आरो। दा बे अमा फिसिनायाव जोङो फार्स्टआवनो मा खालामो ओ अमखो जेब्ला जों बायना लाबो अमा मासे सोरनिफ्रायबा अमा फिसा मासे बायना लाबोब्ला बेखौ फार्स्टआवनो फिल'नि मिलु फिलौनि मुलि जाहोग्रोना दोनो आरो दा बेनिफ्राय ओ जोंना अमाखो जेहेथु दा मानै माथाम माब्रै गाहाम लायो न'खरसेयावनो सोरबा माबबा गाहाम फियो दा बेखायनो गुन्दै जिहेथु जोङो गुन्दैखो मोननो थां बाङा नालाय दा हमना ला न'आव माइरं सौबाल'सो जों गुन्दैखो मोननाय जायो एबा सोरबा ओ सौबा गुन्दै फानोबा जों गुन्दै मोनो नाथाय बेखिनि गुन्दैजों जोङो अमाखौ जोङो फिसिनो हाया जिहेतु अमाखौ बुरजा लाबाय नालाय दा बेखायनो जोङो बायनाय आदार अमानि बायनाय दाना बा मोसौनि बायनाय दाना दा बेफोर ब्रयलारनि आदार बेफोरबायदि आदार बेखोनो जोङो दिनै अमानो बायना लाबोनानै अमानो जाहोनानै जोङो अमाखो फेदेरो। बिदिनो जोङो अमा मासे बुन्दाखो फेदेरनोब्ला जोङो खासि खालामनानै अमा ओ फिसिनाय जायो जेब्ला ओ द' दान बा स्नि दानसो जाबाथाय अमाया फानजानाय जायो। दा बिदि समाव जोङो दाइन मानसो जायोब्ला अमाखो जों मोजां दाम मोनोब्ला अमा बुन्दाखौ जोङो फाननाय जायो आरो।
दा फारसे खायसेया मा खालामो अमा बिमा बा अमा बुन्दि लानानै अमा फिसा सोखायो। दा अमा फिसा सोखानो थाखाय जोङो गिबियावनो अमा बुन्दि बायना लाना फायबाय अमा बुन्दि बायनानै जेब्ला द' दानसे जि दानसो जायो अब्ला जोङो अमाखो जोङो क्रस खालामो क्रस खालामनानै दा क्रस खालामनायाबो जोङो बेखो दा जि जिहेथु बिगियाननि मुगा नालाय जोङो बेखो भेटेनारिनि राहायै जोङो बेखो ओ क्रस खालामनो हायो। दी बेनि उनाव बियो जेब्ला द' दान स्नि दान आरो थाम दान ब्रै दानसो थाबावनानै बा बा दान द' दानसो थाबावनानै बियो अमा फिसा जोनोम होयो।
दा बिदिनो अमा फिसाया जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जोङो अमाखौ दानिया मा खालामो जेब्ला अमा फिसा जोनोम जागोन स्नि सानसोनि उनावनो अमाखौ मा खालामो बिजि होनायखो जों नुनो मोनसै दा अमखो माने जा थे अमाया बेमार आजार जाया बा अमाया थाब देरो बिनि थाखाय दिनै ओ उन्दै फिसा जानायनि द' स्नि दानसोनि गेजेरावनो अमाखो गंसे गंसे बिजि होनायखो जों नुनो मोनसै आरो। दा बे बेलायाव अमाया जिहेथु जोङो अमाखो गोबां फिसियो नालाय बे ओंखायनो अमाफोरनि बेमारफोरा मासेनियाव जायोब्लानो गासैबो जाजोबो नालाय बेखायनो बे बेरामनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो बिजि होनानै दोनखानाय जायो आरो। दा बेफोरबायदिनो जोङो ओ अमाखौ जेब्ला ओ अमाया जेब्ला मास मोनसे बा ओ मास मोनसे एसे बारोब्ला अमाया एसे देरो जायनि थाखाय जों अमा फिसा महराव जोङो फान जायो आरो दा बेखायनो जोंङो अमा फिसाखौ फाननानै बा जोङो गोबां रां खामायनो हायो दा बेफोरबायदिनो दा बे बिमाया बेसे सिबां फिसा होयो बिनि सायाव सोनारो दा जुदि बिमाया मानैल' फिसा होयोबा फैसाखौ खम मोनगोन जुदि माजि माजि जाहोयोब्ला अब्ला जों गोबां फै आरजिनो हायो आरो दा बेफोरबायदिनो जोङो अमा फिसिनानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो दा नोंथाङा बेनि सायाव आरो माबाफोर औ
दा नोंथांमोननियाव ओरैनो अमा फिसा मासेयाव बेसेबां बेसेबां रां मोनो आरो ओ अमाखौ बेसेबां आरो बेसेबां केजियाव फाननाय जायो बेफोरनि बागै नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा
औ दाथ' बुंनो थाङोब्ला जिहेथु अमानि अमा जाग्रानि बिबाङा बांगासिनो दङ फारसेथिं अमानि अनजिमाया खमायलांगासिनो दङ माब्लाबा माब्लाबा बेमार आजार जाजाना गोबां अमा थैनायखौ नुनो मोनसै बिदिनो माब्लाबा साइन फ्लु जानानै अ थैयो दा बेफोराव अमानि अनजिमाया खमायलाङो दा बेखायनो बे फेदेर बाबो फेदेर हायि बायदि दा दिनै अमानि दामा गोमालांबाय मासे अमा फिसानि दामा दिनै मोजांबा बियो ब्रै रोजा गाहाम बा थाम रोजा बाजौ गाहाम मोनो ओमफ्राय एसे जुदि साइस गैयाबा अमा फिसाखौ थामरोजा मोनो दा बेफोरबायदि अमा फिसानि दामा सोलिगासिनो दङ आरो दा फारसेथिं जोङो बेदरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला सेरसे बेदरनि दामा से केजि बेदरनि दामा ब्रैजौ रां बा माब्लाबा थामजौ बाजि रां बेफोरबायदि दामाव अमा फिसा अमा बेदरखौ फाननाय जायो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव अमानि दामा माबायदि अमाया अमानि बे बेदरनि दामफोरा माबायदि नोंथाङा एसे फोरमायनानै
बेनो नोंथां जोंनाव अमानि दामा जाहैबाय मासेयाव ओरैनो दा गोरलै गोरलै जोलैखौ बायोबा मासेयाव बिदिनो दुइ हाजार तिन हाजार बिदियाव मोननाय जायो आरो ओमफाय अमा बेदरनि दामा बिदिनो केजियाव सारिस'नि फाननाय जायो आरो अमा बेदरखौ जोंनियाव दा अमा फिसिनाया बिबाङाबो खम जालांनो हांबाय जोंनावबो दा बेनि थाखायनो बेदरफोरनि बिबांनि दामा बांनो हमगासिनो दङ दा बेनो आरो जोंनाव आरो जोंनाव बांसिन अमा दिसि खौ फिसिनाय जायो अमा दिसिया जाहैबाय
औ
-बारा गिदिर देरा बियो फिसा फिसासो जायो बिनि- -खोमाया फिसा जायो ओमफ्राय उदैया एसे- गिदिर देरगोन आरो बेना ओमफ्राय ओरैनो खर' फिसा जायो आरो बेना ममाद इसना ओमफ्राय जानो जानोबो मोजां टेस्टाबो गोथावसिन मोनजायो दस्रा अमाफोरनिफ्राय
औ -औ दा जोङो खोनानो मोनबा जोङो अमा थावख्रि।
अमा थावख्रिखौथ' जोंनाव मोननाय जाया नोंथां अमा थावख्रिखौ खोनायो खोनाफेरबाय ओमफ्राय नुफेरनाय जायाखै आरो आं अमा थावख्रिखौ।
औ दा। दा जोङो अमा फिनायनि सायावसो जों सावरायबाय नङा होमबा नोंथां। दा बिदिनो जोङो हाग्रानि अमाबो जोङो नुनो मोनो हाग्रायावबो अमा
औ।
हाग्रायावबो अमा थानायखौ नुनो मोनो आरो।
नुनो मोनो नोंथां।
औ - औ दा जोङो अमा औ - औ।
होमबा दोनथ'लायसै नामा नोंथां औ।
औ दे- दे जागोन दे नोंथां जागोन दे।